औ नोंथां खुलुमबाय
औ औ खुलुमबाय अब्ला नोंथां जोंनि मा टपिकनि सायाव रायलायनो होनबा ओ आबादनि सायावनो रायलायनोसै नामा?
जायो नोंथां
औ औ दे अब्ला नोंनो जुरिग्रोदो नोंथां आबादनि सायाव मा मा
औ औ नंगौ नोंथां बे आयदाखौ सावरायनो लानायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर होबाय। आ आबाद होननानै औ जों आबादनि सायाव सावरायसै नङा होमबा होमबा? आ आबाद होननानै बुङो ब्ला जुनै आङो जोंनि बर' हारिनि आबाद मावनायनि सायावनो बुंनि गामियावहाय बर' हारिफ्रा माबोरै आबाद मावो। नंगौ थारैनो बे बिराद मोजां आयदा जिहेथु जोङो गामियावनो थायो हिसाबै जोंनि मावनाय दांनाय बा जोंनि आबादफोरनि सायावहाय गोबां सावरायनांगौ बाथ्राफ्रा थायो नङासै नों थां दा बिनिखायनो आबाद मावनायनि सायाव जों सावरायनो लाबाय दा आबाद मावनानै आबाद मावनाय होनोब्ला जों मा बुजियो आबाद मावनाया जाहैबाय गामियारि सुबुंफोरनि बुंनो थाङोब्ला मोनसे गाहाय हाबाफारि जायनि गेजेरजों मानसि फोरा जानाय आरो रां खामायनाय बे मोननैबो बिथिङा जायो आरो गिबियाव जोङो आबाद मावनानै गावनि न'आव माखासे ओंख्रिफोर बा बिनिफ्राय मोननाय बेसादफोरखौ जोङो फाननानैबो रांबो खामायनो हायो आरो न'खरखौबो सुं थानो हायो नङा होमबा सानफ्रोमनि जोङो जानाय लोंनाय बेफोरो जोंना जोंनि आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो फैयो। जेरै फिथाइ सामथाइ बिदिनो बेदर बेदर मानिबा आलु बेदरफोर ओमफ्राय थाहारिनि लाइफांफोर बेफोरखौ जों बर'फ्रा गायनानै जानो मोजां मोनो आरो बेबायदिनो माखासे जे रांखान्थियारि मुलाम्फानि थाखायबो जोङो आबादखौ मावो जेरै माइ आबादखौ जोङो जानायजों लोगोसे बिनिफ्राय गोबां बिबांनि माइखौ दिहुननानै माखासेखौ जानानै आग्लायनायखौ जोङो हा थाइ बाजाराव फाननानै बिनिफ्राय रां बायदिसिना आरिनानै आरजिनानै जोङो बे फैसाजों गोबां बेसादफोरखौ बायनानै लानो हायो आरो जेरै जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि सानफ्रोमनि जिउआव नां गौ बेफोर बेसादफोरखौ जोङो आबादनि गेजेरजों रां खामायनानै मोना हायो नङा होमा नोंथां दा बेबायदिनो बर' फ्रा बुंनो थाङोब्ला आसामावहाय जोङो सिजोनेल बोथोरखौहाय सिजोनेल माखासे आबादफोरखौ मावो बोथोरारि आबादफोर गोजां बोथोराव जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद आरो बिदि नो दैज्लां बोथोरावबो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावो नङा होमबा नोंथां बोथोरखौ खा जानानै जोङो आबादखौ मावनो सोलोङो सोलोंबाय बर'फोरा आरो बिराद गोरोंबो जाहैबाय आबाद मावनो दा गोजां बोथो बोथोराव माखासे आबादफोरखौ जोङो गमामायै बर' सुबुंफोरखौ गामियाव मावनाय नुयो जेरै गोजां बोथोरनि आबाद होनबा जोंना जुंखाम आबाद नङा होमबा बेबायदिनो नैबे बेसर आबादफोर ओमफ्राय न'आव जानो थाखाय जोङो लाइ लाफा बिदिनो गोबां रोखोमनि गाजर मुला गोबां रोखोमनि दं आरो बिदिनो बानलुफोरखौबो औ टमेट' आलु बायदि बायदिफोर दंसै आरो जोङो दैज्लां बोथ थोराव माखासे रांखान्थियारि बिथिंनि मुलामफा गोनां आबादफोरखौ मावनाय नुयो। जेरै बुंनो थाङोब्लाथ' दैज्लां बोथोराव जोंना माइया बांसिन जायो नालाय गोबां दै गोनां जायो माइ आबादनो बेनि थाखायनो दैज्लां बोथोराव गोबां बिबांनि अखा हायो जोंनि आसामाव जायनि जाउनाव दैबाना जानायलाय नाथाय माइया बेफोरखौ सहायनो हानाय मोनसे गुन दं आरो माइ हारि लाइफाङा माइ आबादा बेखौ ओंखायनो जोङो माइ आबादखौ दैज्लां बोथोराव गोबां अखा हानायावबो गायनानै लानो हायो आरो बिनिफ्राय गोबां रां आरजिनो हायो आरो गावनि न'खरखौ सुंथानो हायो आरो आरोबाव माइ गाय ग्रोमोना खायसे खायसे बे एखे बोथोरावनो मा गायबावो होनबा फाथो आबाद फाथो आबादाबो मोनसे बिराद मुलामफा गोनां आबाद आङो सानो आरो बेखौ मानोना गोबां आबादारिफ्रा बेखौ दुब्लियाव गायनानै बिनिफ्राय गोबां रांखान्थियारि मुलामफा मोननो हायो। फाथो आफाद होनना बुङोब्ला जोङो बेखौहाय फ्राय मानसिफ्रा बांद्राय बिबाङाव गायाब्लाबो गाव गावबागाव थानाय न'खरावहाय बिदिनो फास सय बिगासो हा खालि थायोब्ला एसे एसे गायनानै लायो आरो दा फारसेनिफ्राय जोङो मा मा मोनो होनब्ला गिबियावनो जोङो फाथो गायोब्ला बे एसे खि देरनाय समाव बिनि बिलाइखौबो जोङो जानो हायो जायखौ जोङो नारजि होननानै बुङो बे नारजिआ बे फाथो आबादनिफ्रायनो फैयो आरो
औ नंगौ
खौ गायोब्ला जोंना गोबां रोखोमनि मुलामफा दं दा बेफोरनि मादाव जोङो आं बुंनाय बायदि नैबे नारजिया मोनसे जाहैबाय बे खौ जोङो ओंख्रिबो जानो हाबाय आरोबाव ओंख्रि जानानै जेब्ला बेयो देरो देरनानै बे बिफाङा गिदिर जायोब्ला जों बेखौ दाननानै बजा खानानै दैयाव सोमहैनो हायो नङा होमबा बेनिफ्राय जोङो मा मोननो हायो जोङो दुरुं दिहुननो हायो फाथोनि दुरुं औ आरोबाव फाथोसिनाबो मोनो जोङो दा बियो बिराद मुलामफा गोनां मोनसे आबाद आरो बे माबाया फाथो आबादा बेजोंनो औ जोङो फाथोनि बिलाइखौ जानोबो हाबाय फाथोनि बिफांखौ जोङो बेबायदिनो फाथोसिना बानायनो हाबाय आरोबाव बिनिफ्राय जोङो दुरुंबो मोनबाय दा बेवहाय मारै मु्लामफा गोनां जाखो होनबा जोङो ओंख्रिबो मोनजाबाय आरोबाव बिनि बिलाइखौ जोङो फोराननानै नार जि बानायनानै हाथाय बाजारावबो फाननो हाबाय आरो बिनिफ्राय बिनिफ्राय दुरुं दिहुननानै जों दुरुंखौबो बाजाराव फाननो हाबाय गोबां मुलामफा जा नां बे मोनसे आबाद आरोबाव फाथो सिनाखौबो जोङो न'आवबो गोबां बे इन्जुर दुमनाय मानाय गोदोनि दिनावथ' उखुमजोंसो लुयोमोन न'खौ बे उखुंफ्रावबो फाथोसिनाखौ प्लास्टिक लागायनानै बेनि सायाव प्लास्टिक खोबलायलायनानै बेखौनो बानायमोन आरो बेबायदिनो जोङो फाननो हायो आरो माने बुंनो थाङोब्ला फाथो आबादा बिराद मुलामफा गोनां आबाद आरो जेरै माइफोरा माइ आबादफ्रा मुलाम्फा गोनां बिदिनो फाथो आबादफ्रावबो मुलाम्फा गोनां आरो बेफोर आबादखौ जोङो बर' गामि गामि बयबो गायनायखौ नुफ नुफ्रामो आरो एसे एनैब्लाबो नङा होमबा नोंथां औ मानोना बेयो मुलाम्फा गोनां खम एसे हासार गोनां जायगायाव जायगायावनो फाथोफ्रा मोजां जायो नालाय ओंखायनो गायो दा बेनोमोन नोंथां आंनिफ्राय फंनैसो आबादनि सायावहाय बुंनाया जानो हागौ नोंथांनिफ्रायबो आङो गोबां बाथ्राखौ माखासे दसे समावब्लाबो सोलोंनो हागोन बे मिजिं थिनानैनो नोंथांखौबो फंनैसो आबादनि खायाव बुंथबनानै होनो थाखाय
औ दे आबाद होनब्लाथ' मिथिखायो नोंथां आबादानो जोंनि सुबुंनि जिउआव थांना थानायनि देरसिन होनजायो माने जोंनि जिउजों सोमोन्दो गोनां होनजायो आबादखौ
नंगौ नोथां
आबादाथ' अनेक रोखोमनि दङ नोंथां जेरै मैगं थाइगंनि आबाद माइनि आबाद फाथोनि आबाद आरो बुंनो थ थांब्ला ओरै जिब जुन जिब जुनार बिदिनो अमा दाउ फिसिनायनि आबाद गोबां गोबां बेफोरखौ मा गावाबागाव गावाबागाव मोनफा मोनफा आयदा हिसाबै ब राननाय जायो आबादखौ जेरखम आबादाथ' बुंनो थाङोब्ला बिदिनो गाबागाव बोथोर बाय बोथोर जायो दैज्लां बोथोराव आलादा आबाद मावो मावो गोजां बोथोराव आलादा आबाद मावो बिदिनो आरोखि दा नोंथाङा बुंलांबाय एसे सिगांसो फाथोनि आबाद नंगौ बेखौ खोनानानै आंबो बिराद मोजां मोनदों एसेब्लाबो मिथियैखौ मिथिनो मोनदों बिनि थाखाय आं नोंथांनि सिम रोजा रोजा साबायखर मिथिनायनि थाखाय दाना आंबो बुंनोसै दा नै दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोर स लोगो लोगो जों मा आबाद मावो होनब्ला बयबो मिथिखागौ जों बर'फोरा बांसिन माइ माइनि आबाद मावो माइनि आबादखौ नोंथाङाथ' मिथिखागौ माइ माइनिफ्राय जों मा मोनो माइरं माइरंनिफ्राय जों ओंखाम ओंखाम जानानै बेनो जोंनि देहाखौ गोग्गो सकथि गोनां माने गोहो गोनां खालामनानै लाखियो मानि बेजोंनो जोंनि जिउआ जानानै थांनानै थायो दा माइ माइआथ' गोबां रोखोमनि दङ जेरखम जोसा माइ दङ रनजित माइ दंङ माइसालि माइ दङ आसु माइ दङ बिराद गोबां बायदि बायदि माइ दा बुंनो थाङोब्ला माइखौ जोङो गोदो गोदाय आबौ आबैमोननि दिननिफ्राय समनिफ्राय नो गायबोनाय फुबोनाय माने बेयो जोंनि जिउजों सोमोन्दो गोनां मोनसे माने एंगारथावै आबाद औ नंगौ मानि बे माइखौ जोङो मा सिगाङावनो खोथिया खुबैबाय गोरलैनिफ्राय खोथिया बे खोथिया खुबैयैनानै जोङो मा दुब्लियावहाय हालेवबोबाय हालेवनानै मा बे खोथियाखौ फुनानै जोङो गायबाय मोनफा मोनफा एफा बिदिनो जायगा एसे माबानानै गायबाय बे गायै गायै देरनानै गायनानैब्ला बियो थाम दान बा ब्रै दाननि गेजेराव बियो मा देरनानै बे माइ फिथाइ मोनबाय बा बे माइ फिथाइ मोनखांनायनि उनावहाय मा बेखौ जों हाबाय हानानै जोङो बा माइखौ जोङो हानानै आलादा खालामबाय आलादा खालामनाय मानि मा जों बेखौ मारा होबाय नाग्लिबाय मारा माराखौथ' जोङो गोदोनि दिनावहाय मोसौफोरजों हैयोमोन मोसौ मैसोजों ओरै गिदिंनानै दाथ' जों जुगा गोदान जाबायना बेनि सोलायै जोङो मा ट्रेक्टर जों होयो द्रामजों होयो बायदि बायदि रोखोमनि होयो बिदिनो दा बेखौ जों माइखौ आलदा खालामखांनाय लोगो लोगो फोरानबाय फोराननानै मा ओ बाख्रियाव सोबाय जायखौ होनो जोङो मा माइदिं ग्रा न' न'खौ बर' रावावहाय बाख्रि होननानै बुङो बाख्रियाव जोङो सोबाय बाख्रि याव सोनानै मा बिनिफ्रायनो जोङो नांगौबा नांगौबा मा माइरंखौ माइखौ बरननानै सानदुङाव लामबाय गोरा खालामबाय बिनिफ्राय जोङो मिलाव लांबाय माइ मिलाव लांनानै जोङो होख्रेमबाय होख्रेमनानै मा बिनिफ्राय गुनदैया आलादा माइरंया आलादा माइ माइ होनब्ला बेखौ माइनिफ्राय माइरं जाबाय बे माइरंनो जादों गुफुर गुफुर मोनसे जों बेखौ जा जानानै जोंना सांना थायो बेखौ माइरं आरो बिनि आलादाया मा एसे आलादा कालारनि बियो माइ खालारनिनो नि गोमोसलिउ एसे बेखौहाय मा ओ बेखौ जिब जुनारफोरनो अमाफोरनो मोसौफोरनो मैसोफोरनो होनो हाबाय आरोखि मानि माइया जोंनि जिउआरि बुसथु जोंनि जिवारिफोरनिहाय थांना थानायाव बिराद माने मा गोनां गोहोम गोनां मानि मा होनो बेखौ बिराद जोंनि थाखाय रथि थि गोनां बेखौ जों गारनो हाया दाथ' नै जोंना समाबोथ' फैबाय नोंथां दा जोङो उननि भिडिय'आवहाय सावरायनो आयदा आयदानि सायावै सावरायनो जोङो माबा खालामसिगोन
औ नाजासिगोन आरो औ समबो जाबाय नालाय दसे समनि गेजेराव आबादनि सायाव जों सावरायबाय आबादनि सायाव सावरायनायथ' गोबां सम नांगौ नङा होमबा नोंथां सुंद' समाव जों बिसोरखौ सावरायबाय औ औ नंगौ नंगौ बि दिब्ला बे दसे सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां गोबां बाथ्राखौ सावरायनानै मिथिहोनायनि थाखाय औ गोजोनथोंसै नोंथां उनाव लोगो मोनलायसिगोन औ